औ औ खोनादों
ओ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ दा नोंथांजों आङो फन हरनानै ओ से टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ दे दे रायज्लायनो हागोन औ आं फ्रियैनो दं
औ दा आं नोंथांजों ओ जोंनि आबहावा सोलायनायनि सोमोन्दै एसे एसे रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन आरो
औ हागोन दे
औ औ दा नोंथां एसे जागायनोसै अब्ला
औ जागोन
आबहावा होनोब्लाथ' जों मिथिखायो जेनेब्ला जोंनि खाथि खालानि जिउ गोनां जिउ गैयै गासैबो मुवा बेसादफोरखौनो जों ज'यै आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो जेनेबा दा जोंहा आबहावाया जोंनि दा गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलायनो हमबाय आरो जेनेबा गोदो सा साबसिनमोन दायो एसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जों जालांनायखौ एसे नुनो मोनदों आरो गोबाव समनिफ्रायनो लासै लासै लासै लासै जेनेबा गोबां सोलायनायफोर जाबाय जेरै दुंथाइफ्रा बांबोबाय ओ बारहावाफ्रा एसे गुबुंले जाबाय जोंहा हा- हाफोराबो जोंहा आबादफोराबो बारा जानो हमला बिदिनो गोबां जेंनाफ्रा बारायनिफ्राय बारा जागासिनो आरो नोंथां
औ औ
औ दा नोंथाङाबो एसे सोलायनायफोरखौ एसे हमदांनो हादों नामा नोंथाङाबो
सोलायनायाथ' नंगौ निस्सय सोलायदों गोदो जेरैमोन दा बहुद चेन्ज जाबाय बे सोलायनायनि मेन जाहोनानो जाबाय जानो हागौ माखासे जोंनि सुबुं सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय
औ औ
गारि मटर बांनायनि थाखाय आरो लोगोसे गोबां आबादथिलिफ्राव गोबां हासार बाहायनायनि थाखाय माखासे जोंनि ने नेचारेल रिसर्स बा जोंनि हानि जे भेलु बेफोरो माने लासै ला बिदिनो खमायलांनो हमबाय
औ औ
बेफोर गासिबो जोङो आथिखालाव मा होनो मोजां माने डेभ्लपमेन्टखौ जों बयबो लुगैयोना नाथाय डेभेलपमेन्ट जानाय लोगो लोगो माखासे जोंनि इनभारनमेन्टआ जोंनि आब हावाया बायदि रोखोमै बा बायदि लामाजों लासै लासैनो बेनि भेलुआ बा बेयो गुबुंलांगासिनो
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै गोबां इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगो बिनि साखा थियाव थानाय माखासे इनभाररनमेन्ट बा जोंनि आबहावाया बिनिफ्राय गनाय माखासे गेसाव गोफोन उखुन्दै बा बिनिफ्राय ओंखारबोनाय माखासे ड्रेनेडस बेफोरनि थाखाय जोंनि दैमा दैसा आरो जोंनि बारहावाया गोबां रोखोमै माने गाज्रि गेसजों लोगोसे माने सोलायबोनो हमदों बा एफेक्ट जानो हमबोदों
नंगौ नंगौ
बायदिसिना आबाद फोथाराव बायदिसिना मेगंखौ मोजाङै जाहोनो थाखाय आरो बांसिनै ग्र' खालामनो थाखाय गोबां बिबांनि नांगौ नांगौ रोखोम बादि हासार होआलासिनो गोबां बिबांनि हासार होनानै जोंनि थाखानाय माखासे हानि रसफोरखौ
औ
बे हासारा माने खमायलांहोबाय आरो जायनि जाहोनाव गोबां जोंनि गेजेराव आबहावा सोलायनाय बा जोंनि हा सोलायनाय थिग खुनु सोलायनाया जोंनि गेजेराव जानानै फैबाय
औ औ नंगौ नोंथां
बिथांनि बादिब्ला बे प्रब्लेमनि थाखाय सलिउसना मा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बेखौ माब्रै खमायनो हागोन
औ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ गासिबो जेनेबा जोंहा ओ गारि मथरनि बिबां बांबाय मानसिफोरनि सुबुं अनजिमाया बांबाय बेफोरनो जेनेबा इन्डास्ट्रिफ्राबो बांलांबाय जोंना आबाद फोथाराव जों आबाद मावनायनि बिबाङाबो बांलांबाय बेफोरनो जेनेबा जाहोन आरो आबहावा सोलायनायनि दा जों एसे जों सान मोनदों आरो जेनेबा जोंना बुहुमनि दुंथायाबो सिगांनिफ्राय गोबां बांबोबाय जोङो जिगु जौथाइनिफ्राय जोङो नायो ब्ला जेनेबा से दशमिक थाम डिग्रि सेलसियासो जों बांनायखौ नुबाय आरो जों सानो जे से दशमिक थाम डिग्रिल'सो बारायदों बियो जोंनावलाय मा माने ओ प्रब्लेम खालामनो होननानै नाथाय बे डिग्रि बारायनायानो जोंनाव गोबां माने गिदिर जेंना जाहोयो आरो।
औ औ
औ दा जों बेफोरखौ ओ होबथानो थाखाय जोङो जोंनो माने गासै ओ जों हारसिं हारसिंनो माने ओ गोबां खामानिफोर मावनो हायो आरो।
औ
जोङो जेनेबा ओ मा होनगोन बि खौ ओ गोदान सोमजिफिननाय सम्पद जेरै साननि दुंथाय ओ साननि दुंथाय बिब्दिनो बार बेफोरनो ओ बायदिसिना दै बेफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायोब्ला जों निसय माने बै आबहावा सोलायनायखौ जों खमायनो हागोन आरो जेनेबा औ जोङो जेनेबा मोजां बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन जोङो दुंथाइफोरखौ खमायनो थाखाय। बिदिनो जोङो ओ कारेन्ट इलेक्ट्रिक कारेन्टफोरखौ जों ओ बाहायनायनि माने ओ मा होनगोन बेखौ जेनेबा खैलाजों बानायनाय औ खैलाजों बानायनाय कारेन्टखौ जों ओ बाहाय बांद्राय बाहायालासिनो जोङो सलार इनारजि बेखौ बाहायनो हायो थामहिनबा बार बेफोरखौ बाहायनो हायो बारखौ जों कारेन्ट बानायनानै बाहायनो हायो। बेफोरबायदि आरो जेनेबा जोङो ओ गारि मथर ओ गावनि प्राइभेट गारि मटर बाइकफोरखौ जों बांद्राय सालायाबासिनो जोङो पाब्लिक ट्रान्सपर्टफोरखौ जों बाहायनो हायो आरो। जेनेबा ओं जों सासे गारियानो जुदि सासे मानसियानो जुदि गारि गं गसे गंसे गंसे सालायोब्ला अबबा थांनो थाखाय जोङो ओ सेजौ मानसिया जुदि ओ गंसे गंसे गारि जों ओ बाहायोब्ला जोंहा सेजौथा गारियाथ' जोंहा गोबां पलिउसन खालाम खालामगोन ना?
औ नंगौ।
सेजौ जन मानसिया जोङो जुदि खाथि खालायाव थांनायाव जोङो गाव बागाव प्राइभेट गारिखौ बाहायालासेनो जुदि बियो पाब्लिक ट्रान्सपर्टखौ बाहायो अब्ला सेजौ जन मानसिया गंनै ओ बासफोरावनो जोङो फैजोबनो हागोन आरो। अब्ला साननानै नायदो नोंथाङा ओ गंनै बासनि पलिउसन आरो बे सेजौथा गारिनि पलिउसन बेथ' गोबां फाराग दङ ना?
औ दङ नंगौ। आरो आरो आथिखालाव बेफोरबायदि दि सोलायनायनि जाहोनावनो जों सुबुं माहारियाबो गोबां बेराम आजार बेफोरबायदिजों भुगिनांगौ जाबाय मोजां मोजां बार मोनैनि जाउनाव जोंनि गेजेराव माखासे बेमारफोर केन्सार बायदिसिना बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बेमार बेफोर बादि बेमारा सोमजिनो हमबाय। आरो जोंनि जानाय आदाराव बांद्राय हासार होनाय
औ
होनाय बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंनि गेजेराव दाइबेटिस बा बायदिसिना रोखो खोम जे बुसथुआ जोंनि गेजेराव नुजानाङामोन बा जोंनि सिगाङाव सिगाङाव बहुद खममोन। दा आथिखालाव बहुद बांनायखौ जों नुनो मोनबाय।
नंगौ नोंथां।
आरो बे बेफोरखौ जोङो बासायनो थाखाय बेफोरनिफ्राय जोङो ओंखारनो थाखाय जोङो माखासे इक' फ्रेन्डलि बुसथुफोरखौ बाहायनांगौ जेरै अर्गेनिक अर्गेनिक हासारफोरखौ जोङो दुब्लिफोराव बाहायोब्ला निट निसय जोंनि गेजेराव मोजां फिथाइ मोनगोन बा बेमार आजार माखासे सोमजिनायनिफ्राय जोङो माबा मोनगोन आरो जोंनि गेजेराव आरो हाग्रा थैनायनि मुलि होनाय बायदिसिना होनाय बेफोरबायदि होनायनि फ्राय जोङो बेफोरखौ एसे खम खालामनांगौ आरो दै- दैमा दैसायाव गाज्रि गाज्रि बुसथु बा सेवनाय बुसथुफोरखौ जोङो गारा लाबानो प्लास्टिकफोरखौ जोङो गारा लाबानो जोङो बेफोरखौ मोजां गाव गावनि जायगायाव दोननानै बेफोरखौ प्रसेसिं खालामफिननाय रिसाइकलिं खालामफिननाय बेफोरबादि स्टेपखौ जों लायोबा जोंनि गेजेराव निस्सय सोलायनाया फैगोन आरो बेखौ जों सासे सानै बा सरखारनि सरखाराल' बेखौ इनिसियेटिभ लाबा जानाय नङा जों साफ्रोमबो पाब्लिक जों साफ्रोमबो सुबुङानो गाव निजे निजे माने ओ थांखि थानांगोनदि आङो बे बुहुमाव थांनानै थासानदि मोजां बे बुहुम खौ साखोन सिखोन लाखिगोन बे बुहुमाव आं आङो जेबो लेथ्रा खामानि मावाबा माबा बायदिसिनाखौ गारलाबाया बेफोरबादि साननाया जोंनि गेजेराव सफैयोब्लासो जोंनि गेजेराव जायोब्लासो जों निस्सय बे बुहुमखौ मोनसे ग्रिनारि मोनसे माने आबहावा गुबुंनायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन आरो नों- नोंथांनि बादि जेब्ला नोङो नोंथाङा मोननैसो खोथा फोरमायनानै होबावदो आबहावा गुबुंनायखौ माबायदि रैखा खालामनो हायो
औ औ दा नोंथाङा जोबोद मोजां पइन्टफोरखौनो बुंलांजोबखाबाय दा जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो रिसाइकेल खालामनायखौ जोङो मावथारनांगोन आरो जोङो बिनि थाखाय जोङो गामि गामि एवारनेस प्रग्रामफोर लानांगोन जोङो जायगा जायगा बिदिनो मानसिफोरखौ बुजायनांगोन ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो आरो जोङो सा डेभेलपमेन्ट बेखौ जोङो एसे खालामनांगोन आरो प्रमट खालामनांगोन आरो जोंनि गेजेरावहाय
औ औ
बेखौ बुजायनांगोन आरो जोङो जे जोंनि आबहावाया मा जागासिनो दङ मानोना जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां मानसियानो दासिमबो बेफोरखौ जों मिथिया गोबाङानो माने आबहावा सोलायनाय क्लाइमेट चेन्ज बेफोर मा बुस्थु जों दासिमबो जों मिथिया आरो गामिनि मानसिफोरा बेफोरखौ जोङो बय खौबो एसे एनै जुदि बेफोरनि गियानखौ जों होनो हायोब्ला बिसोरबो एसेब्लाबो माने बेफोरखौ मावगोन होननानै आं सानो आरो दा जों बे आबहावा सोलायनायखौथ' जों होबथानाया जोंनि साफ्रोमबोनि मोनसे मावनांगौ गोनांथार थार आरो दा जों दा जों सोलिबाय थादों आरो औ दा बेखायनो जोङो बेफोरखौ दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो जेनेबा जोङो बिदि सानलायनानै मावलायनांगौ आरो बयबो
औ औ फर एक्जामपोल नै थांनाय बोसोराव ओरैबादि माने अखानि खम जानाय खौ जों नुनो मोन्दों जोंनि जायगायाव जायनि जाहोनाव जोङो खेथि आबादफोरखौ जों मावनो हायाखै जोंनि आबादारिफ्रा बुहुद खस्थ'आव गोग्लैनांदों दा बेफोरो गासैबो बो आबहावा सोलायनायनि जाहोनाव जादों।
औ औ नंगौ
नांगौ समाव अखा हायै बा ओरैबायदि एखमबा समाव ओरैबायदि बारहुंखा फैयो एखमबा ओरैबायदि अन्थाइ सारअन्थाइ गो लैयो बेफोर गासिबो आब सोलायनायनि जाउनावनो जानो जादों होननानै आं सानो नोंथां
नै दा नोंथाङा जोंना समाबो जालायबायनो
औ समाथ' जाबाय दे अब्ला दोनथ'लायनोसै औ दे गोजोननाय थाबाय
ओं गोजोननाय थाबाय